नोंथाङा
खोनाबाय
औ नोंथां खोनाबाय।
खोनाबाय खोनाबाय।
मा खालामदों नोंथां?
दा बरथमान ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं।
अ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया बै बुद आलु
औ।
आरो बे मुला मुला ओंख्रै मुला बिलाइ
औ मुला बिलाइ मुला मोनो ने दा बायदियाव
दा दैज्लाङावबो फोनो हानाय जायोनो। बिदियैनो आरो जोलै ओंखारबायनो। आं न'आव फोथ'वाखै गुबुननि बाजारनिफ्रायसो बायना लाना फैदोंमोन आं।
अ मोजां होनबा। ओरैनो खबरफोरा मोजां ना?
खबरफ्रा दा दंथ'यो मोजां।
बेनो नोंथांनावलाय मा मा मैगं दङ?
मैगं दा दैज्लांनि आं जेबो बिदि आबाद मावनाय जायाखै। बायनानैसो जागासिनो। दं बेनिफ्राय बे फान्थाव गोलाव नाामा दङ बेखौसो गायनानै लादोंमोन बिबो गैला गोलावा
ओरैनो नोंथाङालाय हाग्रानि मैगं मा मा मिथियो
हाग्रानि मैगं मिथिनाय मा माथिनो माने बे थास' बिसं इनिफ्राय ओइ बिदिनो फेरा दाखिनि बेनिफ्राय आरो सिबु मैगं
औ औ
बेनिफ्राय बिनो मैथा मैथा बांगाल थाबाय बेनिफ्राय ओमफ्राय बावलायलांगोलै मुंफोरखौनो गोसोआव फैया
सिंब्रुफोरखौ मिथिया नामा नोंथाङालाय
सिबु मैगं बे मानामुनि
औ औ खां एलाइसि खौलाय मिथिगोनना मिथिया एलांसिया एलांसिया दाउ फेन्दाखौलाय मिथिगोना मिथि
दा-दाउ फेन्दा
उम आलुफोरजों गोथाव जायोना दाव फैनदायाबो
ओइ गोगोमखा गोथावआ
ओरैनो नोंथांमोननिजों ओ दै एरलाबायाखै नामा
दैयाथ' जोंनि बे जायगा ओनसोलाव बिदि दै गिदिर जानाय बिदि गैया
माथो गो-गोबां जायगायाव समाज बिजोंनि गेजेरजों दैबाना जानाय नुलाबायदों माथो ना नोंथां
दैजारा दैबाना जानायाथ' अरुणनाचलाव जानायखौ मिथिदों अरुणचल सोलाव जानायानो नैबे जोंनि आसाम आव नांजाबना थानाय बे साफुरि धेमाजि जिल्लानि
उम उम
बेहाय जाफैनायखौ मिथिदों‌ अरुणाचलनाथ' जा गोगोम जाखादों
जादोंथ' आरो मा रेल लामायानो बायबाय होनदों नामा नोंथां
बे सिमेन साप'रिनाथ' रेल लामाया गैला
ओरै ओरैनो नोंसिनिजोंलाय मा मा दै दं नोंथां?
जोंनिथिं दैया ओरैजाय जों आंनि खाथि सेराव थानाया जो हैबाय सुख्लाय दैम होननाय दं। बेनिफ्राय ओरैजाय बरनदि बेनिफ्राय ननाय ओमफाय ओरैजाय
आइ दैमाफोरखौ मिथिगोना मिथिया नोंथां
हा?
आइ दैमाया ओरै ओ हाग्रामा फोरबो जाग्राया
बे आइदैमा बे ओरैजाय बाक्सा ना चिरांथाय बियो चिरां गोग्लैगोन बे आइ
उम उम उम बिनिनो मोनसे दालाय बे नांगोलफाङा होननाय दैमाया
अ बे नांगो
बिनि अ माने बिनि सायाव मोनसे दालां गोदान बानायगासिनोमोन ना बे दालां गोदाननि खाम्फायानो दा लुंगिना दं नोंथां
आदसा आदसा ओ आं बेखौ मिथिथ'वा
औ औ
उम
बांसिन माबे माबानियानो सिमेन्ट सापरियानो गोसार ओ बिनिनो गोसारदों ना नोंथां
उम दा खाबाय बियो
खोनाबाय? नोंथां औ नोंथां खोनायाखै?
दे खोनादों
औ बे सिमेन्ट सापरिनानो बांसिन गोसारदों ना दा समाज बिजोङाव
ओइ बाह बिराद समाज बिजोङावथ' दा नुगासिनो दं
उम नोंथाङालाय बे ओरै उम साम' दैसा आरिखौ होननायखौ मिथियोना मिथिया नोंथां
बे साम' दैसाखौथ' आं खोनाफेराखिसैदै
खोनाफेराखिसै माने ओरै सोनाबथिंजायनि बे क'क्राझारनि क'क्राझार औ ओरैनो नोंथाङा अबे जायगानि
आंनाथ' अदालगुरिसो
उदालगुरि ना औ उम ओंखायनो ओरै बारा मोनथियाखै होनोमबा नों
जा बिथिं ओरै मिथिजोबा
लगुरिया अदालगुरियाव बैरबखुन्द दङ ना मा दंमोनलाय नोंथां
बे भैरबखुन्दल' उम
औ मा मा दंमोनलाय ओरै
भैरबखुन्द'आ जाबाय ओरै अरुणाचल आरो भुटान
औ औ
बैनि दैमा गिदिरा बेहाय ज'
औ आदसा बियो दा बारा इदि
बे रौता जानानै थांबाय बे ओरैजाय
औ ओरैनो नोंथांमोना गायनाय फुनाय जायाखै नामा नोंथां नोंसिना
आंनाथ' नैबे अमबासि आमथिसुवानि सिगाङावनो गायजोब्बाय
औ मा मानो
मालाबानो फोजोबबाय आं
मोजां मोजां होमबा
दा अ दोङो आंनाथ दा बिदिनो ज'यै जिराय जिराय जागासिनो
औ औ जोब्बाय होमबा ना आबादनि बोथोरनि आबादखौ मावगनो हाबाय होनबा नोंथाङा ने
औ मावग'नो हाबाय
ओरैनो नोंथाङा ओरै जोंनिथिंजाय फैफेराखै नामा ओरै चिरां क'क्राझार
चिरां ओरैजाय बिजनियाव हाबनाय जायाखैलै चिरां बिथिं ओरैजाय जायगानि मुंफोरखौ बावबाय
औ बावबाय होनबा
मास सेरसिमबो थांबाय
औ ओरैनो बे भैरबखुन्द दैया ओरैनो बे नोंथांमोननि ओनसोलाव बारा जेबो अरजाया ना
दा बिदि एसां गिदिर जानाय दासिमबो खोनाथ'वाखै जों उन्दैनिफ्राय दा देरबोलाय बाना जानाय खुरखानाय बेखौ दासिमबो आं खोनाथ'आखै।
उ।
आदसा ओरैसो ओरै जोंनिजोंसो गिदिर गिदिर दैबाना जाथारो नोंथां।
उ दा दैमा गिदिर हिसाबै ओरैजाय सोनाबथिं गिदिर गिदिर नो बे बोरसि दैमा ना मा होनना बुङो।
औ औ औ। उ औ औ औ। उल्था पानियाव फैफ्रबाय नामा नोंथाङालाय?
जोंनाया बे अदालगुरि हिसाबै हा?
नोंथाङा उल्थाफानियाव फैफेरबाय?
उल्था फानियाव थांनो गोनांमोनलै देग्लाय बे बागुरुम्बा दोहौनि सिगां सिगांनो। आ खनसे
औ।
बे आबारियाव थाबाय थानाय समावनो बेरायहैनोसै।
औ होमबा नोंथाङा बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लाखांबाय नामा?
अ बागुरुम्बा दोहौआव लाखांबाय।
नोंथाङा ओरैनो मा हिसाबै बाहागो लाया बागुरुम्बा दोहौआव?
बागुरुम्बा दोहौआव थ' आं एक्सपार्ट कमिटि हिसाबै दंमोन। ओनदे साब करिग्राफार हिसाबै दंमोन।
उ मोसानो फोरोंग्रा? उ ओरैनो दामजु दामनायफोरावबो दामाखै होम्बा नोंथाङा?
जों मेन्टेनेन्सआवसो थाबाय दे। बिदि दामनाय जायाखिसै कमिथि हिसाबै।
ओरैनो नोंथां बाव मोसाग्राफ्रा बेसेबांसोमोन गासै?
मोसाग्राफ्रा गासैजों जि रोजा दंमोन बेहाय।
औ। मोजाङैनो जाहोदोंना बागुरुम्बा दोहौवा?
ओइ गोगोम जालांखाबाय सिमां मोगथां ओरैबायदि गथ'फ्राबो नारा नाथा जुजिनायनि गेजेरजों देरहासार जाबाय।
औ औ औ औ
सानफेराखैमोन जोङो।
उम औ मुलुगावनो मुलुगावनो सिनायथि जानो हाबायना नोंथां?
अ बे गेलेग्रा फोथारावनो ओरैबायदि माने दिन्थिफुंनायनि सिगां सिगां‌नो खुलुमलायबाय जोङो।
औ औ।
माबायदि खालामगोन माबायदि थागोनथाय गथ'फोरनि सायाव हगारना होबाय जोङो होननानै
औ नुखादोंमोन आंबो समाज बिजोंनि गेजेरजों आर'ज गाबलायनाय ना? बा बाथौ बाथौ बानायनानै बाथौ थानसालि बानायनानै।
थानसालि उम ओरैबादि उनाव बोरैबा गथ'फ्राबो ओरै बायदि माने दायथ' लानानै
ओं।
सो होनानैबो मोसाबाय देरहासारबो जाबाय बिनिफ्राय बुहुमनाङैनो मिथिबोजानाय जाबाय
औ‌ औ नोंथां।
ओरैनो दायो जिरायना दं नामा नोंथाङा?
दङ न'आवनो दं आं दा
उम होमबा जेरावबो थांथ'वाखैना?
गैया जेराव थांथ'वाखै।
ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङाथ' ओरै जोंनि जोंबो फैफेराखै जाहैबायना आरोइ सिरां खनसे फैयाखै ना नोंथां?
चिरां बे कजलगाव काजलगावआव हाबबाय
अ खाजल'गाव फैबाय
औ बागुरुम्बानि जानो गोनां बिमानाव बेयो बावनो बे खाथियावनो दंमोन ना बे खाथियाव आ बाजाराव हाथाय
औ रबिबाराव बाजार जायोमोनना काजलगावआव
अ बिनोथ'
गिदिर जाथारो
ओ बाक्सानि बे बरबुरियाव हाबबाय बागानफारा हाबबाय
औ
बर'मा हाबबाय
उम
बिथिं ओरिजाय रुप'हियावबो हाबबाय आमफ्राय सालबारियाव हाबबाय
औ होमबा नोंथां उनाव लोगो मोनलायनोसै नामा
औ उनाव लोगो मोनलांसिगोन दे
औ
दे